औ नोंथाङा खोनादोंना? औ। नोंथां आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे जोङो गोदोनि आरो दानि हान्था मेलायाव जोंहा गोबां फाराग दंसै नङा होमबा नोंथां। दा बेबायदिनो गोदोनि हान्थामेला आरो दानि हान्थामेला बेफोरनि सायाव रुजुनानै नोंथाङा सोंद' फोरमायथि होनो हागोन ना नोंथां।
हागोन नोंथां औ। ओ दा जेनाखि हान्था मेला होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन‌ दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय ओ ओ जे- जेनाखि राहा दि हुननानै जोङो बो ओ साय-सायख'नानै थांनाय जायो दा बेखौनो जोङो ओ हान्था मेला होननानै बुंनाय जायो आरो। ओ दा जोंहा हान्था मेला गोदोनि दिनावहाय हान्था मेला खालामनाय होननानै बुङोब्ला जे गोदोनि जोंनावहाय बै समावहाय बिगियान बा गोनोखो टेक्न'लजि ए फा गोसाराखैमोन ओ बे समावहाय ओय
सुबुं माहारिया बांसिनै थाबायनानै गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनाय जायोमोन। आरो बे बेबायदिनो साइकेलनि जोमायाबो गोबां गैयामोन होननानै जों खोनानो मोन्दों बेबायदिनो साइकेलनि अनजिमायाबो गामि मोनसेयाव गंसे गंनै बिदिल' थायोमोन होननानै खोनानो मोनदों। दा बेबायदिनो सुबुं माहारियाहाय बांसिनै थाबायनानै बा साइकेल सालायनानै हान्था मेलाखौ खालामोमोन आरो। बेनि अनगायैबो जोङोहाय माखासे थफ्ला थफ्लि रोगानो थाखाय मोसौ गारि गराय गारि बेफोरबायदिजों जोङो हान्था मेला खालामोमोन। होननानै जोङो ओ मिथिनो मोननाय जायो आरो। दा बैफोर गराइ गारिफोरजों ओ मानसिफोरबो रो गायोमोन होननानै खोनादों आरो लोगोसे थफ्ला जि जोम बेफोरबायदिखौ रोगायोमोन होननानै खोनादों नाथाय आथिखालाव बैफोर गासैखौ गासैबो गोदोनि दिनाव बाहायजानाय हान्था मेला जेनाखि मोसौ गारि गराइ गारि बेफोरखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनो या मानोना आथिखालाव बिगियाननि जौगानायजों लोगोसे गासैबो ओ ओ बुस्थुआनो लासै लासै जौगाबोनो हमबाय दा जोङो नुयोदि गराइ गारिनि जायगायावहाय दा मा जाखो लासै लासैनो जोङो ओ गिबियावहाय ओ जेनाखि थाबायदोंमोन मानसिया बिनि उनावहाय साइकेल दिहुनबाय साइकेलखौ सालायबाय साइकेलनि उनावहाय मटर साइकेल फैबाय मटर साइकेलनि उनावहाय ओ बास फैबाय बिदिनो कार ओ बिदिनो गुबुन गुबुन ट्रेन एयर'प्लेन बेफोरबायदिया दिहुनजाबोबाय लासै लासै दा बैफोरबायदि ओ जेनाखि हान्था मेलानि जौगानायाव ओ ओ हान्था मेलाया जौगाबोबाय आथिखालाव ओ दा बैफोरबायाददि हान्था मेलानि जौगानायाव जोंहा बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा जागोन फैदों सुबुं माहारिया मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि समाव सुबुं माहारिया गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै बेफार फालांगि खालाम गोरलैयै बेफार फालांगि खालामनो हायामोन। मानोना बै समावहाय जेन'बा हान्था मेलानि आंखालाव गुबुन दावसि बे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो गोबां समनि गोनांथि जायोमोन दा बैफोरबायदि समखौ ओ होनो हायैनि जाहोनाव सुबुं माहारिफोरा जोंनाहाय हान्थाामेला खालामनो गोब्राब जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां खम समनि गेजेरावनो जेनेबा जोङो गावबागाव टाइमखौ साननानै जोङो गुबुन गुबुन हान्था मेलाखौ जोङो सायख'नो हायो आरो जेरै हान्था जोंनाहाय ह हाजों हानि हान्था मेला दङ दैनि हान्था मेला दङ ओ बेजों लोगोसे आरोबाव जोंहा गोजौ अख्रांनि हान्था मेला दङ जोङो हानि ह हान्था मेला होननानै बुङोब्ला जोङो गुबै गारि मटर साइकेल बेफोरबाय ट्रेन बेफोरबायदिखौनो जोङो बुंनांगोन आरो लोगोसे जोङो दैनि हान्था मेला होननानै बुङोब्ला जेनबा आ आखायजों बानायनायनिनाव बेजों ओ बेखौनो सालायनानै दैमा बेखौनो आखाइजों जावनानै जोङो ओ दैमाफोरखौ बारोमोन होननानै मिथियो नाथाय आथिखालाव ओ बैफोर मानसिफोरा बैथा ओ लानानै जावनायनि जेबो गोनांथि गैला आथिखालाव मानोना गासिबो मसिनारि बु लगाय जोबबाय नावाव दा नाव फ्राय बेबायदिनो ओ ओ जाहाजफोरबो ओ जाहाज जाबाय दा दाउनि जायगायाव ओ बेबायदिनो ओ खौ गोबां सुबुंफोरा गाखोनो हायामोन नाथाय आथिखालाव दा बेफोर ओ जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिगियाननि मददजों गोबां गिदिर गिदिर जाहाज ओ फोर ओ दिहुननाय जालाबाय दा बेनि गेजेरजों सुबुं माहारिया ओ ओ दैनि गेजेरजों बेबायदिनो ओ गोबांहाय गोबां जेनाखि फालांगिनि खामानिफोराबो दैनि गेजेरजोंनो जोंनाहाय सोलिनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे ओ गोजौनि हान्था मेला ओ गोदोनि समाव गोजौनि हान्था मेलाखौ फ्राय गैयामोन होननानै बुंजायो ओ बेयोहाय ओ बेयो जेनाखि ओ दासो बांसिनै सुबुंफोर ओ दा जों गोजौनि हान्था मेेलायानो जाहैबाय ओ बयनिफ्रायबो औ खम समनि गेजेराव दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव सहैनो हानायनि ओ मोनसे गाहाय राहा लामा दा सुबुंफोरा ओ जेनेबा गावबा गाव टाइमखौ ओ जेनेबा साननानै ओ गाव बबे हान्था मेलाजों ओं थां-थांगोन बेखौ गोरलैयैनो सायख'नो हानानै ओ सायख'नो हानाय जाबाय दा बैफोरबायदि ओरैनो हान्था मेलानि गेजेराव जोङो ओ गोबां ओ गोदोनि आरो दानिजों रुजुनानै नायोब्ला गोबां फारागफोरखौ जोङो नुनो मोनो ओ जे गोदोनि ओ समखौ नायनानै बा गोदोनि हान्था मेलाखौहाय बेसेबां ओ जौगाबोदों बेखौ सानोब्ला ओ जोङो सानजोबनोबो हाया आरो मारै जौगाबोखो माबोरै बे ओ ओ जाबोखो ओ बियो गासिबो जेनाखि ओ बिगियाननिनो गेलेनाय होननांगौ जायो बाय आरो ओ दा बेबायदिनो ओ नोंथां ओ गोदोनि आरो ओ दानि दा नोंथाङाबो जेनाखि बेफोर हान्था मेलानि ओ गोदोनि हान हान्था मेला बा दानि हान्था मेला बेफोरनि गेजेराव मा मा फारागथिफोर बा सोलायनाय नुदों ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायलांदों
औ नोंथां थारैनो जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो हान्था मेला होननानै बुङोबा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनाय नङा होमबा दा बै खान्थिया जोंहा गोदो अन थाइ मुगानिफ्रायनो जोंहा सोलिबोदों बै समाव मोनसे आदारनि जेंनानि सायाव दावबायनाय खौ जोङो नुनो मोनोमोन बिसोरो जे न' बां लुनानै थानो रोङामोन बिसोरो बबेबा अन्थाइ दन्दर बे इदिनो बबेबा हाजो खंखरफोराव थानानै संसार जाबोनाय दा बैफोराव माखासे मैहुर खालामनानै थानाय हुदा दंमोन दा बैफोरबायदि मैहुर खालामनो जोंहा राहा बा गैयै बा आदारनि गोनांथिया जोंहा खमायलाङोबा ओ बैफोर जायगायाव मैहुर खालामनानै मोनस'वाबा बिसोरो बे जायगाखौ गुबुन मोनसे जायगासिम दावबायलाङोमोन बेबायदिनो आदारखौ नायगिरनानै दावबायनाय बे खान्थिया जाबोदों नङा होमबा नोंथां फ्राय जोंहा ओ संसार जाबोनो रोंनाय बा न'खर खुंबोनो रोंनाय बेबायदिनो न' लुनानै थानो रोंबोनाय बिदि जादों दा बे समाव ओ थाबायनानैनो गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव थांनायखौ जोङो मिथिनो मोनबोदों दा बेबायदिनो बै समाव माखासे गारि मथर जेबो गैयामोन दा बैयाव आइथिंजोंनो थाबायनानै ओ थाङोमोन आरो बेबायदिनो हाथाय बाजारफोरावबो जिखि सोलाय सोल' खान्थि खालामनो थाङा मानो बिसोरो बाननानै बेबायदिनो बावखा बायदिफोर जों बाननानै लांनाय जायोमोन दा बै समाव हान्थामेला राहायाबो मोजां नङामोन लामा सामाफोराबो मोजां नङामोन दा बैफोराव मोनसे गुसेब लामा बा हाग्रा सिंनि लामा बेयाव ससे ओंखारबानो लेवा दावउखा बा माखासे जिब जुनारफोरजों मोगा मोगि जानांनाय बेबायदि जायोमोन बेबायदिनो मोनसे समाव जे साखात दिहुननो रोंबाय दा बे समनि उनाव साइकेल ओंखारबाय आरो बेबायदिनो जोंहा बिनि सिगां साखा दिहुननो रोंनानै माखासे गराइ गारि मोसौ गारि बेफोरबायदि ओंखारबाय दा बै समावबो हान्थाामेला राहाया जोंहा मोजांद्राय नङामोन बा जोंनि थांलाय फैलाय लामाफोरा मोजां नङामोन दा बैफोर मोसौ गारिफोरजों ओ माखासे लामा होननानै बुङोबाबोथ' जोङो मोसौ गारिया जे बबे लामाजों खारबाय थादों बेजों जोंल ' सिल सिल बा हाग्रा गैयै जागोन बिनि फारफ्रोमसिमबो जोंहा हाग्रा गुदुं जागोन बेबायदिमोन बिनि उनावनो जोंहा माखासे बिरोंदामिन‌ जौगानायजों लोगोसे जोङो माखासे गारि मथर बा गोबां रोखोमनि जोंहा दावबायदिङा ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां दा बै गोदो समाव जोंहा बेबायदि दावबायदिङाफोर गैयैयाव आरो थांलाय फैलाय लामाफोरा मोजां नंङैआव जेबा बेमार आजार जानाय बा माखासे जाब्रबथाय जायोब्लाबो जोङो फाहामथायसिम लांनो गोब्राब जायोमोन बेबायदिनो लांबाय थानाय समावनो जिउ गोमालायनाय बेफोरबायदि जानो गोनां जायोमोन आरो बेबायदिनो जोङो हाथाय बाजारफोराव जोङो बेफार खालाम फालांगि खालामनो बा जोङो बेबायदिनो बेफार फालांगि खालामनायनि राहायाबो खममोन जेन'बा लामाफ्रानो मोजां नङा नालाय बैफोराव माखासे बेफार फालांगि खालामनो थाखाय मुवा बेसाद बायस'नाय फानस'नाय बा लायस'नाय बेफोरनि राहाफोरा मोजां नङामोन बिनि उनाव जोङो आथिखालसिम फैयोबाथ' जोङो गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबाय जे जोंनि माखासे थांलाय फैलाय हान्था मेला राहा बेफोरो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो आथिखालाव गोबां जेरावबो गामि गामि बा बेबायदिनो राजा लामानिफ्राय लानानै ओनसोलनि लामा लानानै बेबायदिनो गामिनि लामा लानानै जोङो ओ फाखानि लामाखौ मोननो हाबाय आरो बेबायदिनो बेरोंदामिनजों जौगाहोजानाय जोंहा गोबांथार माखासे दावबायदिङाफोर जेरै गारि मथर मटर साइकेल कार बेबायदिनो मुवा बेसाद रोगाग्रा गारि बेबायदिनो जोङो गोबां गारि मथरखौ मोननो हाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनबावनो हाबाय दा जोङो बिरोंदामिनजों जौगाहोजानाय माखासे जोंनि ओ रेल गारि बा रेल लामाजों जों मोननो हाबाय आरो बेबायदिनो जोङो ओ अख्रांना दिङा जेरै जोङो हेलिकप्टार आरो जोङो बेबायदिनो एर'प्लेन जोङो बेफोरखौ मोननो हाबाय दा आरो बेबायदिजों लोगोसे जोङो मोननो हाबावदों जे जोंहा दै लामाजों खारग्रा जे नाव जाहाज बेफोरखौबो जों मोननो हाबाय दा बेफोर गासैजोंबो जोङो मा होननानै बुङो मोनसे गुसुं सम बा एसेल' समनि गेजेरावनो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम जोङो दावबायलांनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो हान्था मेला राहा खौ बुङोबा जोङो गोदोनिफ्राय आथिखालाव जोङो खोब मोजांसिन जाबाय दा बेबायदिनो जोङो ओ माखासे सुबिदाफोरखौबो जोङो मोनसिनलांबाय बेफार फालांगिनि सुबिदा बा गुबुन मोनसे जायगा बा गुबुन हादोराव थांनायनि सुबिदा बा गुबुन मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लायाव थांनाय बा जों हाथाय बाजाराव थांनाय जोङो बैफोरबायदि समाव गुसुं समनि गेजेरावनो जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हानाय जोङो बेखौ नुनो मोनबाय आरो जोङो लामा हान्थिनायाव जोङो खस्थ' मोननांलिया दा बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां दा बेबायदिनो जोङो गोदोनि आरो दानि हान्था मेलाखौ जोङो ओ रुजुनो हायो दा जोङो बेखौ नायबिजिरनानै मोननो हायो जे गोदोनि आरो दानि हान्था मेलायाव गोबां फाराग दं बेबायदिनो गोदोनिफ्राय दा जोङो बेबायदि सुबिदायाव फैनानै जोङो माखासे जोंनि नांगौ बेखिनि बा माखासे समखौ जोङो रैखा खालामनो हायो जेरै फरायनायनि बेलायाव बुङोब्ला गोदो गोदाय हान हान्थाामेला राहा मोजां नङैयाव जों माखासे गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बेबायदिनो हाब्रु लामाजों थांलाय फैलाय खालामनाय बा गोजान लामा बा फरायसालिफोरा गोजान गोजानाव थानायजों आरो हान्थाामेला राहाया मोजां नङै जों जों फरायसाफोरा खोब फरायनो बानाय बेबायदिनो फरायनो गोसो गैयै जालांनायजों लेखा रोंथाइ बे लेखा रोंनाय बा लेखा गोरों सुबुंफोरा खममोन आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे ओ एसेल' समसिम जोंहा लेखा फरायनानै बा आद्रायै लेखा फरायनानै थानाय बैफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों दा आथिखालावथ' जोङो गासैनिबो राहा बा हान्था मेला राहानि निफ्राय लानानै जोंनि माखासे गोनांथि जोंनि गुदि मुवाखौ सुफुंनाय बिनि राहा फोराबो गोरलैसिन जालांबाय दा बेबायदिनो जोंहा सोलोंथायाबो जौगालांबाय बे सोलोंथाइ जौगानायजों लोगोसे माखासे बिरोंदामिन बिरोंदामिनगिरिफोरा ओंखारबाय दा बैफोरनिफ्रायनो जोङो मोजां